औ औ औ औ
औ मा खालामदोंमोन
नै ओरैनो दं नोंथां
मारोरै खबरफो रा
खबरालाय मोजाङानो नोंथांनालाय
आंनाबो बिदिनो मोजाङानो होनजायो
अ नोंथाङालाय मा मावदों
आं दा माने बिदिनो माइ गायनाय सोलिगासिनो दा सिजोन बेखायनो माने बिदिनो दुब्लिफोराव फोथारफोराव नायफैदोंमोन खोथियाफोरा रज'दोंना रज'आखै
उम उम
होनबा नोंथांमोनथिं माइ गायबाय नामा
जोंनिखै दाथ' गायथ'वाखै गाबोननिफ्रायसो गायसिगोनदां
औ
औ
होमबा माने नोंथांमोनथि जेनेबा मा मा माइ गायो बांसिनानो
जोंनिखै रन्जित बावा माइ बेफोरखौ बांसिन गायो आरो नोंथांमोननिखलाय
जोंथिंबो बिदिनो माइब्रा जोसा रन्जित कल्पना बेफोरखौ माने बांसिन गायो
औ
होनोमबा नोंथाङा मानिे आंनो जेनेबा माइ गायनायाव मा मा मा आगजु बाहायनांगौ जायो बिदिनो बा बिदिनो माइ गायनो थाखाय हा फोमोननो थाखाय मारै खालामो एसे खिन्थाहरनो हागोन नामा नोंथाङा
खोन्थानोथ' हागोन नाथाय आंबो बारा मिथिया नोंथां
औ नों नोंथाङा माने औ
मिथियो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायहरनोसै
औ दे
औ गिबियावथ' फार्स्टआव फोथारखौ मोसौजों एबा ट्रेक्टरफोरजों एवग्रोनानै लाग्रोदो बेनि उनाव होखांनायनि उनाव बेखौ बा दिनसो दोनथ'दो जाहाथे फोथारा एसे मोजाङै जायो बेनि उनावहाय अखा हाबाथाय मोसौ एबा ट्रेक्टरजों मोजाङै फोथारखौ फोमोनना लाग्रोथो जाहाथे माइ गायनो हायो औ बिनि उनावहाय खोथियाया देरबाथाय खोथियाखौ फुनानै जेनेबा फोथाराव एसे हासारफोरबो होजायो
औ
बे माइफोरा मोजां जानायनि
ओ
औ बेनि उनाव जेब्ला फोथारा माइ गायजानाय जायो अब्ला गायबानो जायो आरो। माइ गायनाया औ।
नोंथाङाबो होबा दु फोथाराव ओंखारो मावनो जेनेबा?
ओंखारनायाथ' ओंखारो
औ।
औ।
ओ।
ओमफ्राय नोंथांलाहा जाखांबायमोन ओंखामफोर?
औ जाबायमोन। जोंहाथ' बिदिनो जोगोन जोगोनारजों ब्रयलारजोंमोन आरो आलु फाजोममोन।
अ जोंनाबो नै आलु जों फान्थाव बेलाथिसोमोन।
औ।
औ।
ओम।
ओमफ्राय नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनो हागोन नामा?
औ हागोन दे सों
आहा जोंहाना एसे आहा ओरैनो थानाय फोथार दंमोन आं बेयाव गय गायनो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा गय गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां माने गय गायनो थाखायथ' गिबियावनो जों गय फुलि फोग्रोर नांगौ ज जायो आरो माने बिदिनो गयखौ जेनेबा फिथाइ रानाय बिदिनो मोननाय गयफोरखौ जों दोननानै जमा खालामनानै हाफोराव जेनेबा हाफोरखौ फोसाबनानै बे गयखौ जों जावैग्रोनांगौ जायो जाहाथे माने जों गायनो थाखाय बिफां फुलि मोननो हानायनि जेब्ला बे ओ फिथाइआ फुलि खिलियो अब्ला माने बिदिनो न'नि बा उसुङावनो नङाखि बारिफोराव हाफोरखौ हाग्राफोर सनस्रांनानै बिदिनो सय फुट सात फुटसो गोजान सुनानै माने गयखौ जोथो गायनांगौ जायो आरो हा जावनानै ओमफ्राय गया जाहाथे माने मोजाङै देरो बिनि थाखाय गयखौ बिदिनो थाल लाबाय थानांगौ जायो जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा हाबा बिनि थाखाय बेराखोनांगौ जायो आरो आरो हाग्राफोर थैनायनि मुलिफोर सारनांगौ। जायो बिदिनो गया देरजासिम जेब्लासिम गया राफोद जाया थिग बे समसिम माने जों जोथोन लानांगौ जायो आरो। गय बिफां गायनो थाबा औ नोंथाङा होनबा माने बेसेबां गायनो सानदों गयखौ?
जोंहानाथ' दा ओरैनो थानाय फोथाराथ' द' बिघा दंमोन।
औ।
औ द' बिगायाव औ फुरा गायजोबगोन। ओमफ्राय द' बिगायाव खैदालसे बिफां थांगोन बायदि गय बिफां?
द' बिगायावथ' आंबो इसिबां हिसाब गैया खिन्थु थांगोन। बुरजाखौनो गायनो हागोन बिदिनो एक बिगासोआवथ' जेनेबा एक्स' दालसो हागोन बायदि मोनदां गायनो हागोन गोबां। बेखौनो गायनो हागोन नोंथाङा गय गायनाया माने जोबोरै मोजाङानो। गया माने हेफाजाब खालामोना न'खर बिदिनो दानायाव जाहाथे नांगौ जानाय मुवा बेसाद बायनो थाखाय। बोसोराव खेबसेबाबोथ' मोनो गय गायनानै नोंथाङा होमबा माने मोजां डिसिसनखौनो लानाय जादों आरोना।
औ औ ओमफ्राय नोंथां बे। गयनि गेजेर- गेजेर बिफांफोर गायजागोन ना गायजाया?
गायजायो नोंथां एसेबां माने गिदिर जाग्रा बिफांखौथ' गायजाया खिन्थु माने मोजां। जाहाथे बेसेन गोसा फिफांफोरखौ गायोब्ला साबसिन जागोन आरो गयजों लोगोसे। बे बिफांफोराबो देरफालांबाय थागोन ना मोजाङानो। गयनि अनगा होमबा नोंथाङा मा मा बिफां गायनो सानदों?
गयनि अनगा आङो थालिर बिफांबो गायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ गायजायो थालिर फिफां।
औ थालिर बिफां गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो- हायो थालिर फिफां गायनो थाखाय। थ' गिबियावनो थालिर फुलि नागिरग्रोनांगोन। थालिर जेरै थालिदनि गुदि गुदियावनो मेरला थालिर फुलि खि रज'नानै गिदिर जायोना। बेफोरखौनो नागिर- नागिर गायनानै दोनजागोन आरो थालिराबो मोजां थालिर। फिथाइखौ थालिर फिथायाबो बिराद बेसेन गोसा। ना आजिखालि बे थालिर फिफां गायोबाबो मोजाङानो जागोन नोंथां।
अ ओमफ्राय नोंथां थालिराबोथ' गोबां रोखोम दं ओमफ्राय अबे मोनसे रोखोमा मोजांसिन जागोन बायदि।
थालिर होनोब्ला जेनेबा बे सरासनस्रा जाग्रा। जाखौ जानायाव बांसिन बाहायो जाहाजिफोर ना थालिरा बे बेफोरखौनो गायजागोन दा आरो थालिर आ दं सिनि साम्फा बायदिसिना। रोखोमनि थालिर दंना बेफोरखौ गायजागोन। ओ। नोंथांना होमबा माने गय बिफां गायग्रा बिराद हा दं आरो ना।
औ औ दङ दङ नों
औ सिगांफोराव माबाफोर गायफेराखैमोन?
सिगांफोरावथ' बिदिनो गोरान मैगं -थाइगं गायो।
औ मा- मा मैगं गायोमोन नोंथाङा?
थ' आह माने बांद्राय इसिबां बुरजाबो गाया ओरैनो। न'आव जानो आनथाल' गायोमोन आरो।
औ होमबा नों नोंथाङा जेनेबा न'आव जाग्रा गाय माइ गायनायाव मैगं गायना याव मारै गायोमोन जेनेबा बिदिनो नन हारसिं गाव हारसिं गायोना जेने इदिनो मानसि फोर हाजिरा लाना गायोमोन?
न'आव जानो थाखायथ' आं हारसिंनो गायोमोन गायनायालाय।
औ। औ गो-गोथां मैगं थाइगं आरोना?
औ गोथां मैगं थाइगं।
ओम होनबा नोंथाङा माबाफोर फोआमोन बेसरफोर फोगोन ना फोआमोन फोथारफोराव?
नोंथां फोनायालाय।
औ होनबा नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा जे बेसर खौ मारै गायो आरो बेसरजों मा मा खामानियाव जेनेबा बेसरा खामानि होयो?
बेसरजोंथ' जोङो थावबो बरननो हायो जाग्रा थाव आरो बिनि जाखिनि गुन्द्रा एबा आग्लायनाय बिफां नि बे जा माबायोना बे बिफां बेखौबो माने जोङो फोराननानै, सावनानै बेजों खारै बरननो हायो आरो।
औ।
औ।
आरो बेसर बेगरखौ थावबो बरननो होनदों नामा नोंथां?
औ औ औ बेसोर बेगरखौ जाग्रा थाव बर'नोमोन।
औ बिदि आरो ना नोंथांमोना माने गोबां गायोमोन नामा बेसरखौ?
गोबांथ' बाया गाया गायनायालाय इदिनो से दब्लायसो गायोमोन आरो।
औ।
औ औ।
बिदि आरो ना होमबा नोंथांमोना माने नोंथांमोनथिं सापाटफोरलाय गायगोन ना गाया?
जोंनिखै सापात गायनाय गैया बारा गैनायालाय।
नोंथाङा मिथियो नामा जेनेबा सापातफोरा माबायदि गायो जेनेबा सापातफोरखौ?
साफात गायनायखौथ' आं मिथिया नोंथां मिथिनायालाय।
अ खाथियाव गैया आरोना साफात गायनाय?
ओहो खाथियाव गैया माने।
ओ होमबा नोंथांमोननिथिं जेनेबा माइनि अनगा आरो मा मा आबाद मावबावो बांसिन?
माइफ्रानो जायो जोंनिखैबो।
अह बिदि आरोना!
औ नोंथांमोनिखैलाय?
हो? हेल' औ जोंथिं जोंथिंजाय बिदिनो सापात गायनाय जायो आरो माइ, गइ बागान, थालिर थालिर बिदिनो बागान आरो गोबां फिथाइ सामथाइनि, मैगं थाइगंनि बिदिनो गायलाबायो आरोना नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा होमबा सापात गायनायखौथ'
औ नोंथां होनबा माने दोनथ'सै खोमा ना हेलौ
जागोन दे जागोन औ औ खोनाबाय दे
औ दे दोनथ'नोसै ना
औ औ औ दे दे